औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामनानै दङ'?
ओरैनो दं नोंथां। नोंहालाय?
आंबो ओरैनो दङ' नोंथां। नोंथाङा जुदि ओरैनो दङ' ब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायफानो हागोन नामा?
सावरायनो नो हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों? दा?
आयदायानो जाबाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय जे बर'फोरा मा रोखोमै जानाय लोंनाय जायो माबायदि जानाय लोंनाय जायो बै बेफोर आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायजायो नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ना?
औ नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बे आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै।
अ सावरायजायो ओं।
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाया माबायदि एबा मा मा दोरोङारि जानाय लोंनायखौ बर'फोरा जायो?
बर'फोरनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला बर'फ्रा जोङो गाहाय ओंखामखौनो जायो आरो बर'फोरनि दोरोङारि जे जानाय लोंनाय इयो ओंख्रि फोरा जाहैबाय गाहायै ओ अनला, मेवाय सबाय, साम' नारजि, अनला गाहाय मेरला रोखोमनि माने मिथिंगाया